हेलौ
नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों
खोनादों ना नोंथांङा मोजां
खोनादों
नोंथांङा मोजांङैनो दंङ ना?
औ दंङ
नोंथांनाव आं मोनसे कुइसन सों हारिमुनि बागै आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सों सोंनो सानदोंमोन नोंथांङा फिननाय होनो हागोन ना
अ दे सोंलाय
ओ नोंथांङा हारिमु होननानै बुङोब्ला ओ हारिमुनि सायाव एसे फोरमायथिना होनो हागोन ना?
औ जों हारिमु होनोब्लाथ जों गासैबो जेनेबा ओ गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै मानसियानो बर हारि आरो बर हारिजों लोगोसे बर हारि होनोब्ला जाबाय गाननाय जोमनायजों लानानै गासैबो बिथिङावनो ओ हारिमु आयदा जेरै सावगारि बोनाय गेलेनाय बादायलायनाय गासैखौबो मोसानाय मुसुरनाय गाननाय जोमनाय ओ बिदिनो आइजें आयला बेफोरखौ गासैखौबो लानानैनो मोनसे हारिमु जायो बे हारिमुवा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो ओ बे हारिमुवा गोदोनिफ्रायनो दंबोखायो जे जेरै बैसागो बेफोरबो मोनसे मोनफा मोनफा जोंनि हारिमु ओ थिग बेबादिनो ओ हारिमुवा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार हारिमु होनोब्ला जों बर' फोरा ओ थारैनो गासैबो मिथिखागौ जानांगौ उम मानो होनोब्ला गा हारिमु गैयामब्ला जोङो दिनै बर' राव ओ बर' राव थुनलाइ बायदिसिना सोरजिनो मोननाय नंङामोन जेरैहाय जोंङो ओ हारिमु गैयामोनब्ला जों दिनै बर रावखौ रायज्लायनानै ओ रायज्लायनो मोननाय नंङामोन बेनिखायनो हारिमुवा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बिथांङा बे हारिमुनि सायाव आरो माबाफोर ओ मिन्थिगौबा फोरमायबानो
बा फोर हारिमु होननानै ओ हारिमुआव जोंना बिदिनो ओ बोर बर' हारिमुआव जोंना ओरैबायदि मुंदांखा ओ मेथाइनिफ्राय लानानै ओ गानग्रा जोमग्रा बिदिनो ओ गानग्रा जोमग्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर हारियाव दखना बिदनखौ जों बयनिस्रायबो ओ मुंदांखा सिना सिनायनाय दखना सिनाय सिनायजानाय दखना होननानै जों मानिनानै लानाय जायो आरो लोगोसेनो आरनाइ फालि रेगे रेगां ओ बेखौ जों बरनि बरनि सिनायजानाय सिनायथि जानाय गुबुन गुबुन ओ हारियाबो बे आरनाइ रेगे रेगांखौ सिनायो होननानै ओ जों मिथिगौ आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि हारिमुआव गोबाव ओम मेथाइफोर दं जेरै खुगा मेथाइ ओ गथ' बुर खायनाय मेथाइ ओ खै ना खैन हाबायाव खननाय मेथाइ लावखार लावखार खनलावखारा खननाय मेथाइ जेरै लावखारा मोसौ गुमनो थाङोब्ला ओ खननाय मेथाइ बेखौनो लावखार मेथाइ होननानै बुङो ओ आरो जोंनि बर' हारियाव मोनसे जोबोर मुनदांखा मिथिजानाय मोनसे मेथाइ दं बे मेथाइयानो जादों बागुरुम्बा बे बे बागुरुम्बानि गेजेरजों जों बर'हा बर' सुबुङा सि ओ गोजौ गोजौआव गोजौ हारि सिनाय हानाय हारि जा ओ सिनाय हानाय हारि गुबुन हारि गुबुन हारिया जों बर' हारिखौ सिनायनो मोनदों ओ जे ओ बे बागुरुम्बाया बर'फोरनि मोनसे ओ मिथिजानाय एबा हो मुंदांखा मेथाइ होननानै आरो बेखौ मोस
नंगौ थारैनो आरो नों आरो नों नोंथाङा बे बर' हारिमुनि सायाव ओ मा मा आयदाखौ लाफानांगौ होनना मिथिनाय जायो
नोंथाङा बुंफिननो हागोन कुइसनखौ?
ओ बिदिब्ला आं बुंनो सानदों बे ओ हारिमुव आइ आयदायाव जोंनि बे हारिमु आयदायाव ओ गोबां रोखोमनि ओ सब आयदायानो हाबनानै दं जेरै गाननाय जोमनाय ओ जानाय लोंनाय ओ थानाय थासारि राव हारिमु ओगासैबो माने बे ओ हारिमुआव हाबनानै दं हारिमु होनोब्ला जों मोनसेल'ओ मोनसेल' ओंथिखौ बुजिया जे बेयो हारिमुल' गाननाय जोमनायनिल' नङा निजों हारिमु गैयामब्ला जों बर' रावखौ रायज्लायनो मोननाय नङामोन ओ थिग बाय थिग बेबादिनो जोङो बर' हा-हा-हारिमु थानायखायसो जोङो लिरनो एबा फरायनो ओ मोननाय जादों ओ बे हारिमुवा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बेजों लोगोसे गोदो गोदायहाय ओ बे थासारिखौ हारिमु हारिमुजों लोगोसे आखल आखु ओ थानाय थासारि बेफोरबो गासैबो मोनफा मोनफा सोमजियो जेरै दोरोङारि होनोब्लाथ' नोंथाङा बुजिखायो जानांगौ ओ दोरोङारि होनोब्लाबो जेनेबा बे हारिमुाव गोग्लैया आयजें आइला जेरैहाय जोङो औवाजों बानायनाय गोबां आइजें आयला थायो नङा होमबा औ जेरैहाय जोङो औवाजों बानाय जेखाय, खबायाइ बेफोर मोनसे हारिमुवारि सिनायथि जेरै ना गुरनायफोराबो ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय ना गुरनो। जोङो जेखाय खबाइ बाहायो बिसोरखौ जोङो औवानि रायदों औवाखो जोंसो बारनाय जायो आरो थिग बेबाददिनो गोबां दंबावो जेरै ओम बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखालाव ओ गोदोहायथो जोङो गासैखौबो गोदोबो दाबो आरो जों औवाया जोंनि थाखाय बिराद खामानि गोनां ओ औवा जोंनि थाखाय गोनांथार औवायाबो मोनसे जोंनि थाखाय ओ दोरोङारि जायखौ जोङो बुङो जे ओ हारिमु ओ गासिबो बे हारिमुआव हाबफादेरना दङ ओ हारिमुवा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बे राव हारिमु गैयाम्ला जों दिनै नोंज गावजों गाव जेबो रायज मोननाय नङामोन जेरै माथो रोंङिफ फोर सुबुंफोर बादिसो जोङो थानांगौमोन बेनिखायनो हारिमु थानायनि थाखाय जोङो गोबां मुलाम्फा जादों ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो बबेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्लाबो ज जोंनो हारि गांंथार बे आर'नायाबो बर' हारिमुनि मोनसे मुंदांखा सिनायथि ओ बुंनो थाङोब्ला जों बे हारिमुवआव गोबां आयदा खुगा मेथाइफोरबो गोलैदेरो जेरै- गास गासिबो बेयावनो हाबा जानाय हाबा मेथाइ खैना बायदिसिना गास गासैबो बियो ओ गोलैनाय जायो नोंथाङा आरो बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंफोरथि बुंनो हाग हागोन ओ जानो हागोन जेनेबा हारिमु माबादि जानांगौ आरोमु माबादि जाबोनांगौ हारिमुनिलागै साव जेनबा फरायनो फोरमायथिनो हागोन नोंथाङा बेखिनि समाव हेलौ हेल' हेलौ, हेल' खोनायाखै नामा हेल' हेलौ हेलौ,